खोनादों नोंथां औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'ना नोंथां
औ फ्रियैनो दं नोंथां
अ नोंथांदो आङो फन हरनाय जाहोनानो जाबाय जे मोनसे दंफां गा गामि गामि ओनसोलाव मा मा बिदिनो दंफां मोनो बा मा फिथाइ मोनजायो गामि ओनसोलाव बेफोरो माबायदियै माबायदियै रज'बो बा माबायदियै
जेनेबा माबायदि ओ औ जेनेबा माबायदि गायो जेनेबा ओमफ्राय माबायदि मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो बेनि बागै औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ दाथ' नोंथां जों गामि ओनसोलाव जों थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो जा मोनो नङा होमबा नोंथां नोंसोरनिथिं बेबायदिनो मोनो ना नोंथां
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलनिथ' जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर गरम बोथोर बिदिनो गोलोम बोथोरावथ' बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस लिु-लिसुथ' मोननाय जला बिदिनो लेरख' मानिे बेफोरखौ बांसिन मोनो मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खान्थाल ओमफाय बिदिनो खान्थालनि थावनाया गोदै जायो आरोखि ना मोनबा ओमफ्राय बिदिनो गोथां आव दैसु ओमफाय बिदि जायो ओमफाय लोगोसे बिदिनो खान्थालाव गिबियाव जेनेबा खान्थाल मोननोबा जोङो गिबियाव खान्थालखौ ओ गायनो थाखाय मानि सिगां मानि खान्थालाव जेनेबा बेगर थायो बे बेगरखौ मानि जोङो गायग्रोनांगौ आरोखि ना गिबियाव जेनेबा बेखौ गायनो बेनि थाखाय बिनि बेगर बाहागोखौ माने हा सिङाव फबनाय जाग्रो ओमफ्राय बेखौ हा सिङाव जेब्ला फब अब्ला माने बे बेगरा सेवगारो आरोखि ना सेवगारनानै उनाव लासै नों गाजा खिलियो ओमफ्राय उनाव गाजा खिलिनानै बियो लासैनो माने फिफां महर जायो आरोखि ना मफ्राय बिनो बिफां महर जानानै लासैनो देरबोनानैनिफ्राय देरबोयो ओमफ्राय बिदिनो देरबोनानै फिफां महर जायो ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो खान्थाला फिथाइ थायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो फिथाइया लासैनो देरबोनानै ओमफ्राय देरबोनो हमनानै माने गिदिर जायो मानि खान्थाल फिथाइया एसे गिदिर जायो गिदिरानो जायो ओमफ्राय बिदिनो खान्थालाला बिदिनो साया होनायजों लोगोसे फिथाइबो होयो ओमफफ्राय बिदिनो खान्थाल बिफांनिफ्राय जों थगथा बायदिसिना जेनेबा न' न'फोर बां न' बां बानायनाय बेफोरबायदियावबो गोबां खामानियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफफ्राय लोगोसे बिदिनो बेनि अनगायैबो जोङो थाइजौ- थाइजौ होननानै बुङ्ला थाइजौ थावनाया गोदैयानो जायो बांसिन ओमफ्राय बिदिनो
औ
गोखैबो जायो बिदिनो माने थावनाया जायगा लायै जायगा जायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो आनारस आनारसनि थावनाया बांसिनानो गोदैयानो जाखायो जों बांसिन गोदैखौनो मोनजायो। बिदिनो बिनि थावनायखौथ' बारा गोख्रै मोनजानाय जाया जों बांसिनानो गोदैखौनो मोनजानाय जायो बिदिनो थाइ ओ आनारस बिफाङा बिदिनो बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ जायो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो आनारसखौ माने गिबियाव गायनांगौब्ला मानि बिखौ सिगां माने बिनि जे खर' बाहाग फाव जेनेबा बिलाइ थायो बेखौसो गायनाय जायो आरोखि ना बेखौ माने हानानै हायाव जेनेबा गायना होनांगौ जेनेबा एसे गुसु जायगा जेनेबा
हासार गोनां जेनबा दै जिं बेफोराव माने गायबा माने फिथाइया थाब थायो आरोखि ना। बिनिफ्रायनो माने आनारज फिथाइ जाफिनो ओमफ्राय बियो माने गावनो लासै बिनो रोदा सुलांनानै बियो बारायनायनि फ्राय बाराय बिदिनो बारायलांबाय थायो आरोखि ना बारायनानै बिदिनो गोबां आनज फिथाइ होयो बिदिनो माने बिफां फांसेयाव थाइसे आनजल' होयो आरोखि ना आनारसआ
औ औ नोंथां दाथ' जो दाथ' नोंथां खोनादों नांदों दाथ' रिमान दाथ' नोंथां रैमालिखौबो बारा नुनो थांला नङ नोंथां नोंसोरथि बेबायदि रैमालि फिखौ नुनो मोनबावो नामा नोंथां?
जोंनिदिथ'ओ नुनाया खायफा खायफानि न'खराव नुयो नुनाय ओमफ्राय बिदिनो बारा नोंगौ नोंथां बिदिनो रैमालिखौ बारा जेनेबा आनारस बिफां जेनेबा फिथाइखौ बारा जेनेबा नुनो मोननाय जाया बिनि जाहोना जाहैबाय जेनेबा जोङो बांसिन मानसिफोरा बेखौ जानाययावल बाहायो नाथाय गायनायाव गायफिना आरो खि ना माने बिफाङा फांसेल' जानाय जेनेबा फांसे बिफांङाव माने फिथाइखौ थाइसेल' मोन होननानै मिथिखांनानै जोङो मानि बिनि बिलाइ जेनेबा खर' जेनेबा जों गासिबो सुबुंफोरानो जेनेबा आनारसखौ मानि बिनि जा बिलाइ जेनेबा बेखौ गासिबो हाखा हाखा गारजोबो माने बेखौ जों गया माने गारनानै माने सेवगार होजोबो आरोखि ना माने गायनायाव गैया मानसिफ्रा बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो जाय आनारज फालांगि खालामग्रा बेफोरलसो खालामसै जेनेबा जोंथ' खालामला जोंथ' जा जेनेबा जाग्राल' बे माने जानोसै बिदिनो बिलाइफोरखौ गायनोसै जेनेबा गारहरसै जेनेबा ओमफ्राय गायला जायनि जाउनाव बिदिनो फिथाइखौ मानि बांसिन न'खर न'खर नुनो मोननाय जाया आरो मोननाय जाया जेनेबा बांसिन नुनो मोननायखौ नुनो मोना जोङो मानखि मानो होनोबा जोङो आनारस बिफांखौ माने जायोल बांसिन मानसिफ्रा माने गायनायखौ नुनो मोना बिदिनो फाननो बेफोरल' गायो जायनि जाहोनाव माने आनार जेनबा बे बेफोरो रैमाललि बेफोरो मानिे खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि ना। ओमफफ्राय बिदिनो बिदिनो मोनबावो दा बायदियाव जेनेबा थालिर थालिरखौथ' जोङो बोसोरफ्रामबो मोनो। बिदिनो थालिरखौ जेनेबा जों फिथाइ मोननो थाखाय बिदिनो गिबियाव थालिरखौ गायनांगौब्ला बिदिनो गिसि जायगायाव गायनांगौ आरोखि ना थालिरखौ बिदिनो गिसिबाबो गोरानबाबो मानि बांसिन जोङो जेनेबा गयफोरनि गेजेरावबो गायनाय जायो बिदिनो थालिरख बिफां बाय बिदिनो थालिरनि थावनाया गोदै गोदैयानो जाखायो नोंथां बांसिनानो मि बेखाय जोङो ओमफ्राय थालिर थालिर ओ जेनेबा बिफाङा माने आलदा आलदााब थायो जेनेबा थिर फिथाइआ गुबुन गुबुनबो थायो जेनेबा। थालिर हायथा थालिर भारत मुनि। बिदिनो ओमफ्राय थालिर दाउफ्रा माने गोबां आलदा आलदा नामबो थायो ओमफ्राय बिदिनो थावनायफ्राबो आलदा आद मानानि खायफा थालिराव बेगर थायो ओमफ्राय खायबा थालिराव बेगर थायै बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जोङो मोनबावो बिदिनो मुदुमफुलफोरखौबो मोनो आरोखि बिदिनो मुदुमफुलबो बिदिनो
बे बेखौथ' मोनो बिदिनो बोथोर माने बोथोर नायै बोथोर मोनो बेखौबो आलदा आलदा बोथोर थायो जेनेबा गोजां बोथोराव आलदा बोथोराव आलदा जेनेबा मुदुफुल मोनग्रा जेनेबा गावबा गाव माबानि सायाव सोनारो बियो आफावनि सायाव जेनेबा आलदा बोथोराव आलदा मुदुफल जेनेबा मानि बोथोर नायै बोथोर थायग्राबो दं आरोखि ना मुदुमफुल बिफांङा जेनेबा जायगा लायो जायगा। ओमफ्राय बिदिनो दंबावो जोंनि ओनसोलाव ओ दा मोनफ्लेबाय थानाय बिदिनो। थाइजौ, खान्थाला, आनारस ओमफ्राय बिदिनो लेरख' लेरख'नि थावनायाव बिदिनो माने लेरख'आव बेगरलसो आरोना बेनि साहा बाहागोखौ जों जानाय जायो ओमफफ्राय बिदिनो बेनि थावनाया गोखै। ओमफ्राय गोखै जायो एसे गोदैबो जायो गो गोदै गोखैहां जायो आरोखि ना। ओमफफ्राय बियो माने बियो बिनि थावनायाथ' बिदि जायो ओमफफ्राय बियो‌। बिनि जेनेबा जे बिफां बियो माने बारा गिदिर जाया दंफां जेनेबा दंफां बायदि फिसा फिसा जायो आरोखि ना नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं मा मा फिथाइ सामथथाय मोनो ओमफ्राय लोगोसे जेनेबा बेफोरनि थावनाया माबायदि ओमफ्राय बेफोरखौ माबायदि गायो बेनि बागै एसे नोंथाङाबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन हागोन। नोंथाङा होनदों जे लेर क होनदों नोंथां लेर -लेरथ'- लेरथ'खो नोंथां माबा ओ
औ।
लेटुकुरबो होननाय थांङो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ। अ लेरख' होननाय खोनो अ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ।
लेरक'खो नोंथांङा जोंनिथिं जाय जोङो लिट कुरबो होननाय थाङो नोंथां। खोनादोंबा नोंथां? अ खोनादों दा जो लेरख'बा लिट टुकुर लेटुकुर मोनो बिजा थाइजौ खान्थाल जाम लिसु मेथालिर प्लाम
ओम
बेफोरबायदिनो नाम दोङो नङाहोनबा नोंथां। फिथाइ सामथाइनाबो नङाहोनबा नोंथां? बेफोरखौ मोननो थाङो नोंथां दा जि आङो जिन मोनबुदो बेफोरखौ फोरमायना होबाय नोंथांनिसिम।
औ
दा नोंथां जोङो लेसुखौ गायोबाबो नोंथां जोङो लेसुखौ मा होनना बुङो बेखौ क कलम होनांगोन होनना बुंङ बुङो नोंथां
अ
नु नंगौना नङा नोंथां आं इस आगोलनिफ्राय खोनानो मोनदों जे लेटु ओ लिसु गौ जोङो गायोबाबो जों कलम होनानै गायनांगौनो बेफोर होनबाना बेफोर फिथाइ थायनायाव जोबोद मोजांनो बेफोरो दा जोङो बेगरनिफ्राय जानाय फिथ बिफ बिफाङा थबनो माने फिथाइ थाइनेय
औ औ।
न नंगौना नोंथां?
औ नोंथां
औ दा जोङो थाइजौ थाइजौ थाइजौ बिफांनिफ्रायबोथ' जों थाइजौखौबो फिथाइबो मोनजाबाय मोनजाबाय बिजा जोङोब इजाद जों थाइजौखौथ' बाटाम खामनो नामाया मानसिफोरा खायफा मानसिफोरा जे एम्फौ जायो होननानै दा जोङो खौ जोङो बननि माबायाव बनाव जोङो खामानियाव बननि खामानियाव जोङो होयो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोङो दा ओमफ्राय खान्थाल होनोबा जोङो खान्थालखौ जोङो खान्थालखौबो जों फिथाइबो मोनजाबाय मोनजाबाय। फिथाइबो मोनजाबाय बिजा जोङो बेखौ जों दर्जानि बाटा माबाव टक्तायाव जोङो बाहायनाय जायो नोंथां। खोनादोना नोंथां? खोनादोंबा नोंथां खोना हेलौ अ खोनादो अ नोंथां। अ दा जोङो जामनि जाम होनोबाथ' नोंथाङा नो मिथिगो जामखौ।
औ औ।
ओ जामनि जाङनि टक्टा जा बाटाम जा जोबोद गोरा जायो होननानै मिथिनो मोनो नोंथां।
औ मिथिनो मोनो नोंथां।
अ न सोरोरथिं बिदिबायदिनो जाम फिफां मोननो थांगोना नोंथां? मानना दा अ नोंथां दा माने जामनि जाम फि बिफां नुनायाबो जोबोद खम जागोलाय नोंथां जोंनिथिंसाय नोंथांा मोजां मोनोना बेबायदि दाम
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना?
बिदिनो जाम जाम बिफांखौथ' आथिखालाव बारा नुनो मोनला जोंनिथिंबो बिदिनो सिगां समाव दंमोन नाथाय आथिखालाव मानिे बेखौबो नुनो मोननाय जाला आरोखि ना। बिदिनो जा जामनि ओ जेमबा जाम बिफाङा जेमबा गोजौ जायो गिदिर जायो माने दाथं थं जायो आरोखि ना बियो ओमफ्राय बिदिनो जोंखौ जानायाव बाहायो ओमफ्राय बिदिनो थखथा बायदिसिना बानायनायावबो बाहायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मानि बियो बिबो बिदिनो साल बिफां बायदिनो नों थां मानि मानो होनबा जेनेबा बेफोरखौबो बिदिनो जेनेबा बेसेन गोसा जेनेबा बेबो बाहायनायाव मोजां नालाय थखथा बायदिसिना मानायाव गोरा जायो नोंथाङाथ' दहायसो बावै बि जेनेबा जेमबा बे माबायदि हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ जायनि जाहोनाव जोंना बेफोरखौबो बाहायफ्लि औ। बे फिफांखौबो मानि बाहायफ्लेनायखौल' नुनो मोनो जों ओमफ्राय बेखौ गायफिननायखौ जों नुनो मोना जायनि जाहनाव बे बिफाङाबो खमायनो हमबाय नोंथां। अब्ला जोंना नोंथां माने जोंना समाबो जाबाय नालाय। सावरायनायखौ बावनो दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां दे नोंथां दे गोजोन्थों गोजोनथों।